हेलाौ
खालामदों
अ नै जिरायनानै दङ
ए खामानि मावाखै
खामानि मावनानैनोथ' दा मेंनानै दङ गायनाय फुनाय दिन जादों नालाय ओंखायनो एकदम बाराय गायनाय फुनाय बेस्थ' जानायखाय ओरैनो जिरायनानै नै दसे रेस्ट लादों
ए ओंखाम ओंख्रि संथ'वा
संनायालाय संथ'वाखै संनांगौ दसे जिरायना संनोसै
मा मा ओंख्रि संगोन
ओंख्रिया मा संनाय जागोन बे ना मैथा बेनोसै दासान्दि
ए सोर सोर दं दालाय दं आंबो ओरैनो जिरायनानै
अ न'नि फरियालफोर दंजोबो गासिबो नंथारगौ मा ओंख्रि संगोन
जोंहा माबा सबाय बिमा संबाय
ए ओमफ्रायो ओ दायो मा मा खालामनानै दङ नोंलाय माबाफोर बिजनेस थिजनेस अ माबाफोर मावो नामा?
मावनायालाय जेबो मावा थायो ओरैनो
ओम जेबो बिजनेस मावा आरोना
जेबो मावथ'आ दामानि मावथ'आखै
माबा माबि माबा माबि फिनाय मानाय
फिनाय मानायाथ' मावो दाउ लायो अमा लायो
जेनेबा अ अमा अमाखौ जेनेबा माबैसेसो लायो।
हो
अमाखौ माबेैसेसो लायो
दङ मानैसो दङ नोंहालाय मा मा लायो मा मा माबोरै सोलियो
आंनाथ' बेफोरनोसै बिदिनो लायो जोंबो दाउ, अमा, मोसौ, बेफोर गासिबो न'नि एसे एनै दंसाबो दंनायालाय आरो बेजों लोगोसेनो बिदिनो
माइफोर गायनाय जाबायना नोंस्रा
माइया गायनाया जागासिनो सोलिगासिनो दायो
उम
बोरै दङ
न'खरफ्राव दामानि मोजांथ' जेबो जाथ'वाखै
ओमफ्रायो खेथिफोर माफोर मावो नामा
खेथिखौथ' मावा जोंहा मावनायानो जाया
ए
ए ए
ओमफ्राय ओंखामफोरखौबा खैथायाव जायो नोंस्रा
जोंहा दा ओंखाम जानाया बिदिनो हरनि नयथा दसथा इदि जाहैयो आरो
ए थाब संनाय जायाना? होमबा
थाब सङा बिदिनो गथ'फोर दं मा दं लेखा फरायहोनांगौ दसे बांद्राय थाब थाब जाबाबो एसे गथ'फ्रा स'र' जायोना थाब थाब जानो नागिरबाय थायो ओंखायनो ओंखायनो एसे लासैयै होयो माने
उम दा गथ'फोरनि फरायनाय सम जाबायना
औ बिसोरखो एसे दौथि खालामनांगौ जायो आरो बिसोरखौ नोङो फरायनाय टाइमाव नेयाबाबो जायाना
औ नेनांगौ जायो। फोरोंनांगौ जायो।
बिसोरजों एसे थाफानांगौ जायो
उम
ओमफ्रायो
ओमफ्रायो खेथिफोरथ' मावनाय जाया आरोना नोंस्रा होमबा?
ओहो जोंहा जेबो मावनाय जाया ओरैनो
अ बे बायदिसिना एसे एनै फिनायानो आरोना
ओं दाउ अमा लानानैल' सोलिनाय आरो जोंना बिदिनो। बारा खेथिफोर मावलाय मावा
ओमफ्रायो नाफोर गुरनो रोंङोना रोङा
रोङो मानो रोङा जानो रोङो रोङो बर' जानानैलाय मानो रोङा बेफोर खामानिखौलाय रोंजोबो
अ दे गासिखौबो बिदिनो सोलोंनांगौ सोलोंनानै लाखानाया मोजां बयनिबो थाखाय
जि दानायालाय हायाखै नोंहा जिया
आंना जिया मानो बिदिनो थाब थाब हानाय जि नङाना लाय एसे गोबाव सम नांगौ जायो
औ
मालाय जाथिनि जि जाहैबाय एसे खस्थ' दंङ आगराबो एसे खस्थ' नालाय ओंखायनो लासै जायो माने हाया हाखै
ओ ओमफ्राय बोथोरा माबायदि
बोथोराथ' बां अखाबो गैया ओमफ्रायो
जोमै दंङ जोमै दङ ओमफ्राय बिदिनो गरमबो जायाखै बारा इदिनो बारबो बारदों मोजांङानो दिनैनि बोथोरा बिराद मोजां जादों सान्दुं बो गै जोबा अखाबो गैजोबा मोजां होननांगोन
ओमफ्राय साबैसे नोंस्रा दा न'खराव
न'खराव दङ साब्रै आं साब्रैयनो जायो दा सोलाब
ओमफ्राय नोंसिना मालिगा माबाफोर बिजनेसफोर मावो नामा
औ माववो जब माववो
दा गैया फैथ'वाखै
ओम ओम दे
ओमफ्राय गथ'फ्रा मा खालामदों
गथ'फ्रा दायो बे लेखाफ्रावनो दंथ'यो दंनायालाय दाथ' नै आरो जुलाइ बन्द' मोनसिगोन
होम एबार स्कुल बन्द' मोनसिगोन
अ बेफोराव एसे बेरायनाय गेलेनाय बेफोरो एसे बारा जासिगोन
औ
मा मा क्लासाव फरायो होनदों
बिदिनो दायो हाइ स्कुलावनो दं आरो
ओ
हाइ सकुलावनो फरायगासिनो सासे
मा मा मैगं थाइगं दं न'फोरावलाय
न'आव है मैगंआथ' दा जोंनाव दलहाबो जाहैबाय जायगाया ओमफ्राय दा बै मैथा बांगाल मैथा गोजा खांख्रिखला थास' दा जोंनियाव बेनोसै होनजायो बारा मैगं थाइगंनि जायगा नङा जोंनिया
औ
नोंसिनावलाय माथो माथो मैगं मोनो
जोंनावथ' दाामाने एसे दंसाबो बिदिनो मैथा मैथा गोजाम मैथा बांगाल जोगोनार सबाय बिमा फान्थाव ओरैनो मै ओमफ्राय भिन्दि दंसाबो जोंनावबो बिदि बिदिनो खांख्रिखलाफोर दं
बायना जानो गयोआनो होनजायो होनबा माथो
औ दा मानि बायथ'नाङाखै बारा
बहुत मोजांआ
औ
बेफोरबायदिनो खेथिफोर निजा खालामनानै जानो हायोबा बुहुद मोजाङानो जायो।
औ मोजाङानो मावनानै मोजां मोनो बिदिनो बायनोबो गयो
औ
ओरै माइ खेथियाल'सो गैया जाहैबाय
म मायब्रा ल गायनाय जाया जोंहा
ओमफ्राय बिदिनो बारि बागान फोरा बुरजा दङ' नामा
बारि बागानाथ' बांद्रायबो गैया बिदिनो एसे दंसाबो गैद्रायिबो नङा बो नङा मिदियेमनि
अ अ गयसय दंङ' आरोना
दं बेफोरो गासिबो दंजोबो।
अ अ दे दे बिदिबा अ दे दे उनाव रायलाय फिनगोन दे उम